हेलौ खोनादों ना नोंथां?
खोनादों।
अ होमबा नोंथांजों आं दसे सावरायनो हागोन नामा?
औ हागोन थारैनो।
औ। होमबा नोंथां जोङो बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रिफोरनि सायाव सावराय दिनि। नि नामा दसे सम?
औ सावरायजागोन खोब मोनसे आयदा मोजां आयदा बियो।
औ जोंथ'। नुनो मोनखायोदि बा जानो मोनबोखादोंदि गोदो गोदायनिफ्रायनो बर'फोरा। गोदोनिफ्रायनो दोरोङारि ओंख्रि दङ' होननानै।
औ नंगौ थारैनो।
जायफोरखौ बर'फ्रा माने बर' सुबुंफ्रा जानानै ओंख्रि महरै जानानै गोजोननाय मोनो आरो गोथाव महरै न' होमबा जोङो नोंथाङा मा मा ओंख्रिखौ जानो मोजां मोनो। बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रिनि गेजेराव।
औ बुंनो थाङोब्लाथ' बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रि होनोब्ला गो गोबां दङ नाथाय थेवबो बे गोबां थानायनि गेजेरावनो आंनि बयनिख्रुइबो गोथावसिन ओंख्रि होनोब्ला अनलाजों दाउ। बे अनलाजों दाउ ओंख्रिखौ जोबोद गोथाव मोनो आरो नोंथां।
औ औ। नोंथाङा बे फोरनि बानायनाय खान्थिखौ फोरसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन थारैनो। जे अनला ओंख्रि होननानै बुङोब्ला जे बियो बयबो बर' सुबुंफोरनिनो मोनसे गोथाव ओंख्रि होननानै जों बुंनांगोन। ओ बेखौ संनायाव जों गिबियाव मा खालामनाय लायोनो ओ माइरंखौ दसे सम सोमनानै लाग्रोनाय जायो। बेनि उनाव माइरङा रुयोब्ला बेखौ खेरखायाव बा माबा मोनसे इदिनो आइजेंफोराव दै सर' होनो थाखाय दसे थि सम दैनिफ्राय बोखांनानै दोननाय जायो अब्ला जुदि बियो रुयोब्ला दै सर'खांनायनि उनाव बेखौ गाहेनाव बा वेल गाहेन जों जों उवालाव देनानै गुन्दै खालामनानै लानाय जायो।
औ।
मानो ओ दाउ बेदरजों संगोन बा गुबुन मैगं थाइगं जेरैबायदि अनला ओंख्रिखौ ओ बिलाइफोरजोबो संनाय जायो मुदु फुल बिबारजोंबो संनाय जायो आरोबाव मानो औवा मेवाइ औवा मेवाइजों अनला बेखौबो बर' माहारिफोरनि गेजेराव गोबां संनानै जानायखौ नुनो मोनो। आरोबाव मा होनो माखासे बेदर एबा दाउ बेदर बफोरजों सङोब्लाथ' जोबोद गोथाव जाखायो नङा होमबा नोंथां? उम।
औ नोंथाङा खोब गोथाव मोनथारो नामा?
औ गोथाव मोनो औ नोंगौ ओ थिग बेबायदिनो बेदरजों सङोब्ला बैखौ ओ मा होनो अन गुन्दै खालामनानै एबा देनानै लाखांनायनि उनाव दाउफोरखौ बा दाउ बेदरखौ एवनानै एबा मोजाङै एवनानै ला हाग्रोनाय जायो बेनि उनावहाय ओ मा होनो अनलाखौ दै गुदुङाव बा ओंख्रिखौ संनो थाखाय ओ दैखौ गोदौ होनानै लाग्रोनाय जायो। बेनि उनावहाय जुदि दैया गोदौवोब्ला अनलाखौ माहोनो अन गुन्दैखौ ओ खादौजों एरनानै एबा फ् -फ्र होनानै ओ अन गुन्दैखौ होनाय जायो। जुदि जोङो प्र' प्र' होनानै खारदौजों एराब्ला मानो अनलाया गथाखाय गथा खायोब्ला मानो ओंख्रिया बारा गोथाव जाया बेनिखायनो बेबायदि खालामनायखौ जों नुनो मोन मोनो आरो बेनि उनावहाय मा जायोनो ओ अनला ओंख्रियाथ' मानो मोनसे खारै गैयाब्लानो मा अनला ओंख्रि जानो हाया। बे खारै बानायनाय हुदायाबो बर'फोरनि मोनसे गोनांथारा आयदा एबा हुदा गोदो गोदायनि निफ्रायनो खारै बानायनाय हुदाया बर'फोरनियाव दङ नङा होमबा नोंथां? ओ दा बे खारैखौ होनानै अनला ओंख्रिखौ संनाय जायो आरो खारै बिदिनो ओ अन उरखांनायनि उनाव खारैखौ होनाय जायो आरो बा मा होनो अन उर -रैनि सिगांबो खायफा खायफा खारैखौ होगोरनानै लाखानायबो लाखानायखौबो नुनो मोनो जेरैबायदि ओ औवा मेवाइजों स सङोब्ला खारैखौ सिगाङाव होनानै ओ रुग्रोनानै लानाय जायो मेवाखौ। बेनि उनावहाय अन गुन्दैखौ अन गुन्दैखौ उरनानै होनायखौ नुनो मोनो आरो।
बिनि उनाव दै अन अनखौ उरखांनायनि उनाव मा खालामो एवनानै लाखानाय बेदरफोर -फोरखौ बा माबा मोनसे मैगंफोर दङब्ला बेखौ होनानै संनायखौ नुनो मोनो
औ
थारै बुंनो थाङोब्ला बेबायदिनो अनला ओंख्रिखौ संनाय जायो आरो ओ आरोबाव बे अनला ओंख्रियानो बर'फोरनि मोनसे गोनांथार मा होनो। बर'नि हाबा खान्थि जायखौ दोरोङारि हाबा खान्थि बुङो। हाथासुनि खुरनाय हाबा बेयावबो मा होनो। थोंजोङै सोमोन्दो गोनां बे अनला ओंख्रिया नंगौना नोंथां? ओ अनला ओंख्रि गैयाब्लानो जे हाथासुनि खुरनाया जेबो ओंथि गैया बेखौ जों गोदो गोदायनिफ्रायनो मोनबोदों।
बेनिखायनो अनला ओंख्रि -याबो जे बर'फोरनि संसार जानायनि बुब्लियाव एबा हाबा खु खुंनायनि बिथिङाव दोरोङारि हाबानि बिथिङाव बियो मैखोमै बिफाव दङ होननानै जों बुंनांगोन
औ
बे हाथासुनि खुरनायाव हिनजाव गोदाना अनला ओंख्रिखौ संनानै गिबिसिनै हौवानो एबा गावनि फिसायनो संसारनि आगान होजेननाय बेलायाव मा खालामोनो गिबिसिनै हौवानो ओं--खाम खुरनानै होजेननायाव बे ओंख्रिखौ बाहायनायखौ एबा बे अनला ओंख्रिजों ओंखाम खुरनानै होनायखौ जों नुनो मोनो। नङा होम -बा नोंथां
औ नंगौ।
बे अनला ओंख्रिया जोंनि गोबां माखासे मा होनो खान्थिफोरजोंबो गोरोबफानानै दं होननानै जों बुंनांगोन।
औ
ओ बेबायदिनो आरोबाव माखासे न'खराव माखासे मा होनो ओ मोनसे हाबाफारिफोर जायोब्ला बा फुजाफोर बा माबा मोनसेफोर ओ सोरखौबा राय -जोफोरनो जाहोनांगौ जायोब्लाबो मानो अनला ओंख्रिखौ संनानै जोहोयोब्ला जाहोयोब्लालाय मान मोनो होननानै फोथायनायबो दङ। बेनिखायनो अनला ओंख्रिखौ ब औ बर' समाजाव फोथायनाय दं बेनिखायनो अनला ओंख्रिखौ बयबो सुबुं माहारिफ्रानो मोजां मोनो। होननानै आं बुंनांगोन आरो आंनि थाखायथ' अनला ओंख्रिया जोब -बोद गोथाव आरो आंनि थाखाय जोबोद मोजां आरो बे अनला ओंख्रिया। ओ नोंथाङालाय मा मा ओंख्रिखौ एबा बर'नि दोरोङारि ओंख्रिफोरखौ बबे बबे -बे ओंख्रिखौ गोथाव मोनो आरो बबे बबे ओंख्रिखौ संनो रोङो एस -से फोरमायनो हागोन ना नोंथां
औ। आंनि मथैथ' आंनि गोथाव मोननाय ओंख्रिया सबायाइजों दाउ। आरो नारजि अमा- बेफोरखौ गोथाव मोनो आरो आं माने औ थारैनो बेफोरबो मोनसे एसे बर' समाजनि दोरोङारि ओंख्रि नङा होमबानोथां?
औ नंगौ। बेफोरबो मोनसे मोनसे बर'नि दोरोङारि ओंख्रि।
औ। आथिखालावथ' जों नुनो मोनबायदि बे हटेलफोरावबो बेबदि नारजि ओंख्रि संना नारजि नारजि जों अमा बेदर बा नाफाम आरो सबायजों दाव सबायजों साम' बेफोरखौ हटेलफोरावबो गोबां गुबुन हारिनि सुबुंफोराबो बायनानै जानायखौ नुनो मोनो होमबा नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ थारैनो नुनो मोनो। आथिखालाव बै फोरबो मानो गुबुन हारिनिओ मा होनो गुबुन हारिनि बिथिङावबो गोसारहैनायखौ जों नुनो मोनदों आरो।
औ औ। माने गुबुन हारिनि सुबुंफ्राबो बे ओंख्रिखौ जानानै गोथाव मोनो मानो बेनिखायनो हटेलफोरावबो गोबां सुबुंफ्रानो बायनानै जानायखौ जों नुनो मोनो आरो।
औ नंगौ।
औ आंनि संनो रोंनाय ओंख्रियाबो बिदिनो जेरै आं दानि खोन्थानाय बायदि सबायजों दाउ सबायाइजों साम' बा ओमफ्राय नारजि अमा बे बेफोरखौ संनो दोङो आरो आङो।
औ।